औ औ खोनादों औ औ। खोनादों दे।
नोंथाङा बेस्थ' नामा?
आं दा बरथमान बेस्थ' नंथ'वा दे।
अ होमबा मा होमबा माबा मोनसे बाथ्रा राय रायलायनो नागिरदों बेखौ रायजलायनो हागोन नामा? नोंथां जों अ हमबा जों दा ओम ना फा ओ ना फारामनि बागै बा ना फिसिनायनि बागै एसे सावरायलायनोसै नामा? जोंहा नाखौ माबोरै मानो फिनाय जायो बे बेफोरनि बागै। नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? औ बेखौ मानो फिसिनाय जायो जेनेबा?
अ हागोन मोननैसो बुंनो हागोन आंबो एसे बेसेबां माने गोथौयै मिथिया आरो। थेवब्लाबो माने मोननैसो मिथिनायखौ बुंजायो आरो। दा ना नाफिस फिसिनाय नाखौ मानो फिसियो होनना बुंदों नङा होनबा। नाखौ थ जों उम जेने बांसिनै जों नायनो थाङोबा गुबैयै मा होनो जोंनि आदार हिसाबै बाहायनो थाखायनो जों नाखौ फिसिनाय जायो आरो नङा होमबा।
औऔ।
ओ माने जोंनि माने माहोनो मानसि हारिफोरनि आरो आदार हिसाबै। बाहायो आरो न आं बेखौ मिथिगौ आरो आरो बाखि मायबाफोर बाहायबावो नामा बेखौ मिथिला। आं मिथिनाया बिदि आरो। बेनिफ्राय नाखौ ओ जेनेबा जानाय हिसाबैबो बाहायनो हायो लोगोसे मा होनो खामानि हिसाबै बाहायनो हायो माने। खामानि माने जेनेबा नैबायदि ओ थांना थानायनि राहा हिसाबै। नङा होमबा? बिजनेस हिसाबै। बाहायनो हायो जोङो।
औ।
बेफोरबायादि आरो बेफोरबायदि राहायाव बाहायनाय जायो। दा जेनेबा नोंथाङा बेफोरबायदि ना फिसिफेरबाय नामा?
ओ फियाखै फिनाया।
उ।
ओमफ्राय नोंथाङा ना फोरनि बागै मिथि बि ओ ना फोरनि नामखौ मिन्थियो नामा? एसे खोन्था
अ नाफोरखौ ना? नाफोराथ नाफोरनि मुं होनबा रौ ना- बारलिना बामि बेनिफ्राय ग्रास काप कमल काट सिलभार
औ
-ओमफ्राय माहोनो कुरिया मिरगा
औ
बेनि बादैबो मा होनदों गोरै ना ओमफ्राय खानजुं ना
औ
बेनिफ्राय थाहैबाय जोंनिया मा होनो जापानि माखासे दङ आरोना फोरा दा बिनि गेजेरावनो माखासेखौ जों फिसियो आरो माखासेखौ जों फिया आरो बेफोरबायदि जेरैबायदि जोङो गोरि ना फोरफोरखौ आं फिसिनाय नुवाखै खिन्थु फिसियोसो नामा नास्राय ना आरिखौ जायगा लानाय जायगा फिसिबो जानो हागौ खिन्थु दा जोंफोरनियाव बांसिनै बे गोरै ना ओमफ्राय नास्राय ना होननायफोरखौ माने फिसिनाय नुवाखै आरो जोङो
औ
जेनेबा दा जों बेखौ मानि ना होनो हाग्रानि ना होनसिगोन नामा?
औ हाग्रानि ना बुंगोन इखौ ओं सेंना माबा
दा जेने बा नोंथाङा मिथिगौना ओ जेनेबा फिसिनाय नाफोरा माफोर माफोर? बेनि बागै इसे से बुंनो हागोन नामा ओं
अ हागोन दे नोंथां आङो बांद्राय गोलाव मिथियाबाबो एसेबाबो बुंगोन आरो ओ जोंहा फ फुख्रियाव बांसिनानो जोङो बेखौथ' जानो हिसाबैनो बाहायो नालाय नाखौ फिसियो नालाय ओमफाय आरो ओ फाननो था थायबा ओ फाननोबो थाखाय फिनाय जायो। मोनसे जिउ राहा हिसाबै।
औ
ओ फुख्रियाव जोंहा इदिनो फिनाय थाखायोबाथाय ओ सान्दा सान्दा ओमफ्रायो कमल खात गासक्राप बाहु रौ मेरगा ओ जाब फानि इखोनो फिनाय जायो इनिफ्राय जोंहा नायाव थाब थाबनो जोलै बा जोलै बाराय होग्रा नाया जाहैबाय जापाननि ना बेहा खुगायावनो खुगायावनो बिदै लानानै फिसा हगारो।
औ।
औ इनिफ्राय
गुबुन गुबुन ना फोराव हंगारा नामा
गुफुर ओ बिनिफ्राय जापानिनिफ्राय गुबुर नाफोराबो एगारो एगार नाया। थेवबो इसोरो गो इसिनि थाखाय गोबोव टाइम आरो सम नांगौ आरो।
आदसा, माने जापाननिया माने थाब थाब हंगारसिनो आरो गुबुन नानोफोरनिख्रुइ?
औ औ जापानिया ओं थाब थाब ओ एसे देर बानो ओ खुगायाव बिदि जा खायो बिनिया ओमफ्रायायो फिसा हगारो आरो आरो नाया मोनसे ओ मोनसे ना नाया गोहो दङ बिसोरो गावनि फिसाखौ खुगा सिङाव लायो आरो हगार फिनो आरो जेब्ला बिसोरो ओ फिसानो आदारखौ फिसाया आदार जानांगौ जायो होनबा थाय बिसोर नाया खुगानिफ्रायनो फिसाखौ हगारो ओमफ्राय जुदि इसोरो गावसोरनो गिनाय बायदि मोनोबा बा बिसिनि खाथियाव जों नुनो मोननाय बायदिब्ला बिसिनि खाथियाव मोन गिदिर ना फैबाय बा गावसि सिनि फिसाफोरखौ जाजानो गिबाय इदिबाथाय इसोरो फिसाखौ खुगा सिंङाव सोना लाफिनो आरो नाया।
अ अ माने जा पाननि नाया आरो ना? ना गुबुन नाफोराबो?
औ। गुबुन नानिफ्राय बाहेराना जेरैहाय ओ गोरि नास्राय ओमफायो गोरिबो गोरि नास्रायाबो ओ फिसाफोरखौ जन्म' होखांनायनि उनाव आरो खुगायाव सोफिननानै लानो हानाय गोहो दं आरो बिसिना।
अ माने गोरै नाफ्राफोर ना
औ
जा आं बेफोर बाथ्रा खिनाखौ मिथि मिथियामोन आरो दा जेनेबा दा मोजांङै फोरमायना होबाय बुजिबाय आरो आंबो एसे ओ ओ ओ बेनिफ्राय ओ दायो नोंथांङा जेनेबा बुंबावनांगोन ना जेनेबा गुबुन नाफोरा
औ औ
फिसा आ फिसा होयो नंङा होमबा डाइरेक्ट डायरेक्ट फिसा होयोना बिदैनि ओमफ्राय फिसा जायो नाफोरा
ओ बिसोरो बिदैनिफ्रायनो फिसा जायो ओ‌ गुबुन गुबुन नाफोराबो बिदै ओ दैयो बिदैनिफ्राय ओ खमल खार नाफोरा ओ ‌रौ‌ मिरगाफ्रा बिसि जेरै बिदैखौ मोनसे ओ फुख्रिफोराव बा नोंथ' ओ फिनाय फिबाथ' न'आव फिबाथ' जेनेबा फुख्रिखौनो बुंगोन ना बे फुख्रियाव जेनेबा ओ - जां औवा जांसि जि बा माबा मोनसे होगोन आरो बेयाव ओमफ्राय ना बिदै दैनि थाखाय जोङो बांसिन ओ मिथ'खाखौ होनाय जायो आरो बे मिथ'कानि दारियाव बिसोरो बिदैखौ दैगोन आरो ओमफाय बे दैखांनायनि उनाव मेथ'खायाव दैना थासिगोन ओमफाय बे मेथ'कानि ओ बिदैया ओमफाय बिसोरो फिसा जासिगोन आरो
औ औ औ
ओमफाय बेखौ जोंहा ओ नाखौ ओ बांसिन मुलाम्फा मोननायाथ' जेनेबा फिसाखौबो ओ फिसाखौ ओ गिदिरखौ फाननो थाखाय बांसिन ओ फाननो बानायबाय यो फिसाखौथ' फिसायावनो फानखाबाय आरो ओमफ्राय नाखौ जेनेबा ओ फाराम बायदि जेनेबा फाराम हिसाबै बाहायनाया बांसिन मुलाम्फानि थाख गाय ओ फिनाया गावसिनि दाना आदार दं आरो बेखौ होनानै ओ इसोरनि जाग्रा आदारखौ होबाथाय बिसिनि देरनाया थाब देरगोन आरो। बेनि थाखायनो सरखारनि दाना बा बायनाय दानाखौ होनाय जायो आरो।
आतसा अब्ला माने ना नाफोरा जेनेबा बे फोरखौ जानानैलसो थांनानै थायो ना आरो गुबुन माबाफोर जाबावो?
औ औ नायाना औ औ आंनि मिथिबायनाय बायदि बिदिला ओ नाया गावसोरनो गावसिनि ओ जिखिनि ना फिसा गावसोरो नाया फिसाखौ जानो हानायखिनि खौ इसोरो जानानै गावसिनि ना गावसोरनि ना नाखौनो दाना हिसाबैबो बाहायो आरो बिसोरो गावसोरनि फिसाबाथाय बिसोरो जायो आरो जेरैहाय हमना ला थायलेण्डआबो थायलेण्डखौनो जागोन जेरैहाय गोरिखौनो जायो नास्रायाबो नास्रायखौनो जायो ओमफ्राय एसे फुख्रिनि ना एसे गुबुन आलादा नाफोराबो गावसिोरनि फिसा जानाय खिनिखौ जानो हानाय फिसा नाफोरखौ जायो आरो
आचसा माने होनबा बिसोरो होमब्ला मा ना जाग्रा माने बेदर जाग्रा नायाव गोलैसिगोन नामा बै नास्रायफोरा जुदि नारासारायफोरा जुदि गावसिनि फिसाखौ खम जाफिनोब्ला दाथ ओ जेनेबा आं दा मोनथिनायाव बै बारलि नाफ्रासो गुबुन फिसा फिसा नाफोरखौ जायोमोन आरो आं मिथि नायाव आरो दा ओमफ्राय दा ओंखायनो जेनेबा बारलि नाफोरखौ जों बेदर जाग्रा ना हिसाबैबो हमना लानाय जायोमोन आरो मालाबा
औ औ
आं जेनेबा नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोनबाय जे नास्राय ना नास्रायाबो जे माने ओ नाफोर खौनो जायो बा गावनि फिसाफोरखौनो जायो। अब्ला नास्राय नाया बो मा होनो बेदर जाग्रा नायावनो गोलैसिगोन नामा?
औ औ साननानै नायोब्लाथ' बेबो बेदर ना जा ग्रा नायावनो गोलैसिगोन। ओनिफ्राय आरो नाज ना जानानैबो इसोरो ओ दैयाव मोननाय माखासे बेलाव बेलावफोर नङाबा बेलाव, खानस्रि बेफोरखोनो जायो आरो इस सोरो
ओम ओम जेनेबा ना ना फोरा ओ आदार हिसाबै दानानि अनगायैबो न? बे दैख' हाखर आव माने फुख्रियाव थानाय जा फिसा फेनला जिउ जिबिफोर दङ' दै सिङाव थानाय बेफोरखौ जायो। नङा होमबा? बिनि बादैबो दै सिङाव थानाय माखासे लाइफांफोरखौबो जायो न'? जानानै बिसोरबो थांनानै थायो आरो नङा होमबा? बेनिफ्राय ओ बिनि बादैबो हमना लाबाय जोंनिया दै दैयाव दै सिङावथ' जोंनिया मा होनो हाब्रु थायो नङा होमबा?
औ औ।
बै ओ हाब्रु बायदिसिनाफोरा जेनेबा जोंनो ना थानायनि थाखाय बा नानि थाखाय माबाफोर मुलाम्फा दङ नामा जेनेबा, हाब्रुआ मायबा सोमोन्दो दङ नामा नाजों?
अ हाब्रुजों हाब्रुखौथ' आङो नाजों बेसेबां सोमोन्दो दङ एखौथ' मिन थिला जेने जाहैबाय जेनेबा
औ औ।
खिन्थु नायाबो मालाबा गावसिनि बारजाजों ओ
औ।
मा होनो मोनलाय बे
अ बारजायानो।
औ बारजाजों बेहाय बारजायाव हा जायो आरो माला बा आरो बुंनो थाङोबाथ' ओं। ओ माखासे थुरि ना बाला बाथिया ना बिसोरथ' हा सिङावनो थायो आरो बिसोरनि जानाय आदारखौ जों खुगायाव नायनो थाङोबा ओ पालाब बा हाब्रुफोरखोनो नुनो मो
अ' माने जोंनिया समा मा मा म माखासे बारलांगासिनो आरो ओंखाय नो माने जों एसे गुसुङावनो सावरायनानै दोन्थ'नोसै नामा नङा होमबा?
औ औ औ दे जा होमबा समनि आंखाल दोन थ'नोसै।
दे ओमबालाय दे ओ।